खोनादों नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ
बिदिब्ला जोंङो दायो नोंथांङा मेनसन खालामखानाय बुंखानाय बायदि आयदानि सायावनो सावरायनोसै नंङा होमबा जेरावनाखि जोङो रांखान्थि आरो बर' आइजोनि सायाव नङा होमबा
औ औ दे नोंथां
थारैनो बिदिब्ला नोंथाङा बेखेवगोरोनो ना आं बेखेवनानै होनो औ नंगौ थारैनो नोंथां नोंथांनि टपिकखौ आं मिन्थिखानायलाय आंनो बेखेना होनोसै नंगौ
उम
थारैनो जों बर' हारिनि सायावनो बे आयदाखौ लालांगोन बर' हारि बर' हारिनि आइजो आरो रांखान्थियारि
औ
गामि ओनसोलारिनि सायाव नङा होमबा नोंथां थारैनो बे आयदाया बेजों सोमोन्दो गोनां नंगौ
उम
थारैनो जेब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंङो बर'फ्रा मोनसे निजोम जायगायाव थानो मोजां मोनग्रा हारि जेरावनाखि मिथिंगानि बिखायाव जेरावनाखि जुनार बिफां लाइफां दावमा दाउसा जाय हायाव माइ आबाद जायो जाय हायाव बायदिसिना आबाद जायो बे हाखौ मोजां मोनग्रा बे हाखौ गावनि होननानै बजबना लाग्रा आ बे मोनसे बर'आ मोनसे अनसुला हारि नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंथां औ
थिग बिदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बिनि सायाव बर' आइजोआ बर' आ बिफा माहारिजों गोबां अनलायनानै संसार जाबोदों समान समान खामानि मावबोनानै न'खर दाबोदों नङा होनबा नोंथां थिग बिदिनो दिनै जोङो नैबे आयदानि सायावनो सावरायनो सानदों जेरावनाखि जोंनि बर' न'खर गंफ्रोमबो न'खराव खावसेया जौगासारनाय खावसेया जौगासारनाय नङै बिदिनो बे गेजेर रोखोमनि न'खरफ्रा बर' बिमाफ्रा गावनि न'खरखौ एबा गावनि गथ' गथायखौ मोजां लेखा फोरोंहोनो मोजां मानसि खालामनो मोजां जानाय लोंनाय आदार दिहुननो थाखाय गावनि फिसायजों एबा गावनि न'खराव हानायमानि खामानि मावबोदों एबा रांखान्थियारियाव हेफाजाब होबोदों
उम
थिग बिदिनो बर' बिमा एबा बर' आयजो गोबां रोखोमनि खामानि मावो जेरावनाखि संसारा एबा गावसोरनि न'खरा गावसोरनि समाजा रांखान्थिजों एसेब्लाबो हेफाजाब मोनो रांखान्थियाव बेखौ आं खौ लांनोसै जेरै जोङो नुबोदों बर' बिमाफ्रा बर' आइजोफ्रा दाउ अमा फिसिनाय मोसौ बोरमा फिसिनाय
ओ
ना फख्रियाव फख्रियाव ना हगारनाय
उम
लाफा लाइ बायदिसिना मैगं थाइगं दुन्दिया आलु कबि गोथां मैगं थाइगं बेफोरखौ मावबोनाय
औ
मोसौ गाय लानानै मोसौ मैसो लानानै फिसिबोनाय बिनि सायाव मोसौ गायनिफ्राय जोङो गाइखेर दिहुननाय गाइखेरनिफ्राय जों जौ इदि बानायनाय बिदि बानायनानै जोङो मार्केटाव फाननाय एबा गावनि न'खर खौनो जानाय लोंनाय बिदिनो जों गाइखेरखौ जोङो फाननानै रांखान्थियारि
ओ आरजिनाय
आरजिनाय रांखान्थि आरजिनाय औ थिग बिदिनो बोरमा अमा दाउ लानानै जोङो माखासे देरनानै जोङो बेखौ मोनसे समाव फानहरनाय बेयावहाय माखासे रां आरजिनानै न'खरा गोबां हेफाजाब मोनो एबा गथ' गथायनि नांगौ जानाय मुवा बेसाद एबा सोलोंथाइफोराव गोनां जानाय गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद बेफोरखौ जोङो गथ'फोरनो सुफुंना होनो हायो
अ
नंगौ नोंथां थारैनो खोथाया नोंथां नोंथाङा खोनादों
औ खोनादों नोंथां औ
बेबाय बेफोरबायदि खामानिखौ जोंनि बर' आइजोफ्रा एबा बर' बिमाफ्रा गोदोनिफ्रायनो बिफा माहारिजों एबा गावनि न'खराव हेफाजाब होबोदों मावबोदों बिदिनो जोंनि बर' समाजनि न'खरफ्रा गोबां रांखान्थि थुलुंगा एबा हेफाजाबजों आलो गोजोनै संसार जाबोदों एबा बिदिनो आबाद आबादारिनि फिसाफ्राबो बिदिनो रांखान्थियारि मोननानै रांखान्थियारि हेफाजाब न'निफ्राय मोननानै बि बिदिनो मोजां मोजां मानसि जाहैनो हादों मोजां मोजां गिदिर अफिसारफोर जानो हादों मोजां आबादारिफोर जानो हादों खोनादों नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां औ
आरो बिदिनो मुगानि उनाव मु गा सोलायबोबाय थानानै बिदिनो जोंनि बर'आ मोनसे गेरेमसा हारि बिदिनो मोजां गियान दङ बर'नाव मोजां साननो हानाय दङ मोजां मोनसे राव दङ गेरेमसा मोनसे हारि हिसाबै दिनै मुलुग दरबारा बर' हारिखौ सिनायो थिग बिदिनो जोंनि आयदाजों रिजायनानै दा जोङो सावरायदों बर' आइजोआ दाउ अमा लानानै मोसौ मैसो फिसिनानै मोसौ मैसोनिफ्राय गाइखेर दिहुननानै हांसो बोर अमा फिसिनानै सम मोनसे फानानै बेखौ मोनसे थुबुर रां खालामनानै बेखौ गावनि संसाराव एबा गावनि गोनांथियाव गावनि गाननाय जोमनायाव गावनि जानाय लोंनाय आदाराव बेनो बेबायदि रां खान्थियारि रांखान्थिखौ बुथुमनानै लाबोदों आरो न'खर दादों दा गोदोनिफ्राय आरो दासिम नैबे आथिखालनि मुगायाव नोंथाङा बिनि सायाव बर' आइजोनि सायाव एबा गोदोनिखौ एसे बुंनानै दानि सायाव मा फारागखौ नोंथाङा बेनि सायाव एसे फोरमायदो
उ औ नोंथां नोंथांनि फोरमायनाय बायदिब्ला नोंथाङानो बर' आइजोनि सायाव फोरमायलांबाय जे जोंङो आबाद हिसाबै जोंङो बर' आइजोफोराबो बारियावहाय कबि आलु बथोर बोथोरनाय बोथोर बानलु बेफोरबायदिखौ दिरुननानै न'खरखौ सोलिनो थाखाय रां आरजिनानै फाननानै मोननाय जायो सोलिनो हानाय जायो दा बेजों लोगोसे जोंङो जोंनि ओनसोलावहाय गोदोनिफ्रायनो आरो दासिम दासिमबो आबाद होनोब्ला जोंनि बर' हारिया बांसिनै माइखौनो गायनाय जायो नोंथां
दा बोथोर नायै बोथोर जोंनि ओनसोलाव माइखौ बांसिन गायनाय जायो जेरैहाय माइ आबाद गायनाय औ बे माइ आबाद गायनायजोंबो जोंङो बोसोरनि जानायखौ बोसोराव दिखांनानै लानो हानाय जायो नों नोंथां दा बेनि थाखाय ओंखायनो बेखौनो बर'फोरा बांसिन गोसो होयो जोंनि ओनसोलाव दा औ बर' बर' आइजोफोरा जेनेबा गायनाय फुनाय बेफोरखौ बोथोरावनो मोजांङै दिखांनानै लानानै गायनानै जे न'खरखौ सालायो माखासे खिनियाव रांखान्थिनि गोनांथि जायोब्ला बे माइफोरखौबो बाजारावहाय लांनानै फाननानै बा न'खरखौ हेफाजाब होनो हायो बेफोरबायदि आरो औ दा औ नोंथां गोदोनि दिननियावहाय जोंङो गासिबो जोंङो जेनेबा बारि बागान हालेएवनाय आबाद मावनायफ्रा नांगाल आरो मोसौजों हालेएवनाय आबादफोरखौ दिहुननाय जायोमोन ना होनबा नोंथां
नंगौ थारैनो
अ ओमफाय नाथाय आथिखालनि जुगावहाय गोबां रोखोमनि मेसिनफोर ओंखारबाय जेरैहाय पावार ट्रेलार आरो ट्रेक ट्रेक्टर बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां बेबायदि आरो दा बेजों खम समनि गेजेरावनो जोंङो आबादखौ गोबांनिफ्राय गोबांसिन दिहुननो हानाय जायो। दा माइ आबादावबो जोंङो खम समनि गेजेरावनो थाबैनो गायनाय खौ जोंङो थाबैनो दिखांनानै लानो हानाय
औ थारैनो थारैनो नोंथांङा फोरमायबाय। थारैना नंगौ गोदो गोदो गोदायनिफ्राय एबा माखासे सम सिगांनिफ्राय जेब्लानाखि बर'फोरा एबा जेब्लानाखि सुबुं समाजा माइ आबाद गायनानै ओ जाबोनो रोंदों बै समनिफ्रायनो नंमारखौ ओ आइजो माहारिफ्राबो ओ माइ माइ माइ आबादाव हौवा माहारिजों समान समानै खामानि मावबोफादों हेफाजाब होबोदों। जेरावनाखि खोथिया फुनायनिफ्राय लानानै खोथा फोननिफ्राय लानानै माइ गायनायसिम माइ गायनाय लानानै हानायसिम नाथाय फारागथिया बेनो नोंथाङा अलरेडि फोरमायखाबाय जेरावनाखि दानि बाव फारागथिया जाहैबाय जोंङो माइ गायनायनिबो मेचिन ओंखारबाय माइ हानायनिबो मेचन ओंखारबाय बार मेचन ओंखारबाय थारैनो माइ सौनायनिबो मेचिन ओंखारबाय। मिल जायखौ बुंङो
औ
थारैनो गोदोनि समाव जों नुहुरोमोन ओ उवालफ्राव देनानै जोंङो माइखौ सौनानै थारैनो ओ मुगाजों मुगा बारबोनानै दिनै नैबे आथिखालनि मुगायाव गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनमारदों। आरो जेरावनाखि अब्ला अब्लासिमाबो दासिमहालागैबाबो जोङो बर' आइजोखौ एबा आइजो माहारिखौ जों नाङा होननानै बुंनो हायाखै मानो होनबा मेसिना जेब्ला जेसेबांखि ओंखारदोंआनो जानो हागौ अब्लाबो आइजो माहारिखौ बैफोरबायदि खामानियाव गोदोनिफ्राय आरो दासिम नांनायखौ जों नुनो मोनदों।
नुनो मोनदों।
ओ डेभलप जानाय एबा सोलायनायखौल' जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां औ
थारैनो नोंथाङा बिनि सायाव फंनैसो बुंबावोबा बुंबावनो हासिगोन।
औ दानो नोंथां मोजां रोखोमै फोरमायलांबाय दा आङो नोंथांनि ओनसोलनि फारसे आङो एसे सोंनो सानदों नोंथां। नोंथांनि ओनसोलाव जे माइ आबादफोरखौ मावनाय जायोना नोंथां?
नंगौ थारैनो।
औ औ दा नोंथांनि ओनसोलाव जे मा मा माइ आबादखौ मावनाय जायो मा म माइनि आबादाबो गोबां रो खोमनि थायो नालाय नोंथां दा बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नंगौ थारैनो नोंथां नोंथांनि सोंथिया मोनसे गनायजाथाव सोंथि नंगौ आंनि ओनसोलाव एबा जोङो आसाम हादरावनो बुंजागोन ओ बावहाय गिबियै जोङो गोबां रोखोमनि जोङो माइफोरनि मुंखौ नुनो मोनो। आरो दानि आथिखालावबो दिहुनजानाय माखासे बिगियानारि मुगाजों बिनिबो माखासे माइफोर दङ जेरावनाखि जोङो आंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय गिबि थनै माइफोरनि मुङानो जाबाय बया माइ रन्जित माइ माइब्रा माइ जोसा
औ
बिदिनो आसु आइजं बिदिनो माखा से रोखोमनि माइफोरखौ आं गायनाय गायनाय नुनो मोनो आरो गोथौ जोङो गम माइखौ आङो जोंनि ओनसोल एबा आंनि एरियायाव गायनाय खौ जों आं मोनदों आरो
औ औ
नोंथांजों दिनै ओ बर' आइजोनि रांखान्थियारियाव बिहोमा एबा न'खर खुंनायाव बिहोमा बेफोरबायदि
औ
रिलेटेड आयदानि सायाव सावरायनानै गोजोननाय मोनदों बिदिब्ला समा समा जाहैबाय नोंथां नों लोगो गुबुन मोनसे आयदाजों गोजोनथों